हेलौ नोंथां औ नोंथां नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रियावनो दं।
औ बिदिब्ला जोङो औ बैसागुनि सोमोन्दै ओ सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा गिबियावनो जोङो बैसागुनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायग्रोदो।
बैसागुआमोन हेल'
औ
बैसागुआ जोंनि बर'नि मोनसे हारिमु।
औ औ
बैसागुआव जोङो रंजा-बाजायै जयै बोराइ-बेन्थ' गासिबो मोसायो।
औ औ औ
बैसागुआव बैसागुआ गासै स्नि सान जायो।
औ औ औ
बैसागुआव जोङो।
औ
बोराइ बोनथ'फोरखौ लानानै रंजा खुसि मोसानानै जोङो
औ
रंजायो-मोसायो।
औ बै ओ मा मासाव मा एबा मा दानाव फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बैसागुखौ जोङो बैसाग बैसाग दानाव एप्रिल एप्रिल मासावहायो एप्रिलनि
औ
जिबा जिबा अक्ट'आव जागायो।
औ जेनेबा जों गिबि बैसागुखौथ' जेनेबा मोसौ बैसागु होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ जोङो गिबि बैसागु जेनेबा मोसौ बैसागुआव ओ मा मा हाबाफारि लानाय जायो? नोंथांआ
औ हागोन नोंथां। बैसागु मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौ थुखै जेनेबा हायो जेरै जोङो लाव-फान्थाव थाइखा बिदिनो बायदिसिना बिबार माला सुनानै जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो।
औ
बिनि उनाव जोङो मोसौ थुखैखांनानै मोसौ बेफोरखौ एबा दै दैमा-दैसाफ्राव लांनानै थुखैहैयो। जोङो मोसौनाव लाव-फान्थाव सारनानै बे समावहायो बैसागुखौ मोसौ सान फालिनाय जायो। बिनि उनाव जोङो
औ बे-
गाजा-गोमजायै बोराय-बेन्थ' मोसानाय जायो। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां।
औ